खोनादों
खोनादों नोंथां।
औ औ
दा जों मोनसे आयदा सावरायनि नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ
औ दा बेनो केरियार काउन्सिलिंनि आयदा लानानै सावरायदिनि। मानि जों मा मा साखरिखौ जों आथिखालाव मावोब्ला माबायदि जों फिसिलिटि मोननो हायो सरखारनि फ्राय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
दा बे आयदाखौनो सावरायदोनि। मानो होनबा जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा बेनि बागै मिथिनो गोनां मानो होनबा समाजाव मा मा जाथाय बा मा मा खामानि मावोब्ला बेनि फिथाइखौ मोजाङै मोननो हायो। जों बेखौनो मिथिनो नाजागोन दा नोंथाङानो मा मा केरियार जेनेबा मा मा साख्रिरि बा मा मा खामानि मावोब्ला बेनि मोजां फिथाइ मोननो हायो माबायदि फरायोब्ला बेखौ नोंथाङानो फोरमायनो हासिगोन।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा माने ओ गोबां खामानि दं आरो मावनो होनोब्लाथाय जों मा मा फरायनानै जों मा मा खामानि मावनो हायो औ बेफोरखौ जों बुंनो हानांगोन आथिखालावहा बा बेबायदिनो ओ जोंहा गोबां रोखोमनि खामानि दं नोंथां ओ खामानियाथ गोबां दङ दा बेबायदिनो नोंथां ओ जोंहा फरायनायजों लोगोसे जों मा मा फरायो आरोना बेजोंनो ओ जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों हमना ला सासे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो मा मावगोन बिथाङा जिउनि थांखि मोनसे थायो। नङा होमबा नोंथां औ। बे जिउनि थांखिखौ लानानैनो जुदि बिथाङा मोजाङै गावनि थांखिखौ होसोनो थाखाय मोजाङै जुदि फरायलांनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे ओ बिथाङा उनावहाय मा फरायगोन बेखौ मोजाङै फरायनाया जोबोद गोनांथार आरो
नंगौ
बेबायदिनो आ सासे ओ गथ आ जेब्ला ओ मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहा मा आयदा लाना फरायगोन बेबो मोनसे गोनांथार नोंथां थ बेफोरो हमना ला सासे गथआ आ बिगियाननि आयदा लाना फरायबाय बिथाङा अब्लानिया ओ बायदिसिना जेरै डाक्टारनि फरायनो हागोन बा ओ जोंहा इन्जिनियारिंनि फरायनो हागोन नङाब्ला जों आरो जोंहा ओ जोंनि माने भारतनि रौनिया हान जायावबो हाबहैनो हायो टेकनिकेल माबावहा आयदायाव ओ बिदि नोंथां जेरै जोंहा एयारफर्स होन बा नेभि बेफोरावहा बिथांमोना ओ हाबहैनो हायो आरोना बेबायदि नङाबा इण्डियान आर्मि भारतनि रौनिया हानजायावबो जाय जों बे टेकनिकेल टिमावबो हाब हैनो हायो आरोना बेबायदि दङ जोंहा केरियार काउन्सिलिंनि आरो बेनि उनावबो ओ सिगाङावनो जुदि ओ जोंहा साख्रि लानो सोरखारि साख्रि लानो बा जेरै मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो जों बे भारतनि रौनिया हान्जायाव हाबहैनो हायो मा जायखौ जोङो जेनेरेल डिउटि होनना बुङो जिदि माने सैनिगाव आरो ना नोंथां सैनिगाव हाबहैनो हायो आरो बिनि उनावहा जेब्ला आ जिनै थाखो पास जा नायनि उनावहा उथ्रिसारनायनि उनाव जोङो ओ बे बुंनो जोंहा भारतनि रौनिया हान्जायावनो दं जेरै नेसनेल डिफेन्स एकादेमि होनना बुङो नों थां एनडि ए बेहायबो नोंथांमोना फरायहैनो हायो बा हाबनानै नोंथांमोना अफिसार जानो हायो आरो गोजौ
औ दा बेनि माखासे नमसफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
नंगौ नोंथां ओ एनडि ए फरायनो थाखाय नोंथां ओ सासे ग थ आ ओ जिनै अ जिनै थाखो पास जानांगोन बा जिनै थाखोआ पास जायाबाबो जाय माने जोबथा बोसोराव दङ बिथांमोनहाबो एप्लाइ खालामनो हायो आरोना औ ओमफ्राय बिथांनि बैसोआ ओ जिस्निनिफ्राय लानानै जिगु बोसोर बैसोसिम जानांगोन आरोना नोंथां औ औ ओमफ्राय आरो मालाबा मोननै दं आरो एनडियावहा मोनसे जिगु बोसोरहालागै आरो मोनसे नैजिसे बोसोर बैसोसिम हायो आरो ना बेबायदि आरो बेनि उनावहा बेखौ ओ फरायनो थाखाय बा बिथांमोना एगजाम बा आनजाद होनांगोन सिगाङावहा लिरनायनि आनजाद जायो लिरनायाव आनजादाव पास जायोबा उथ्रिसारोबा उनावहा आरो सोंनायनि जायो आरो सोंनायजों लोगोसे ओ बिथांमोननि बे जोंनि देहाफोरखौ नायो आरोना फिजिकेल ओ आनजाद जायो माने खारनाय बारनाय बेफोरखौ नायो आरो बेजों लोगोसे बेफोरनो बेयाव जुदि पास जायोबा उथ्रिसारोबा बिथाङा ब्रै बोसोरनि थाखाय ओ जोंहा बे नेसनेल डिफेन्स एकादेमि जाय जोंहा दं पुनेयाव दं नोंथां औ बेहाय थांनानै फरायनांगोन। आरो बेहायनो बायदिसिना माने फोरोंजोबखायो। ओमफ्राय बिनि उनावहा बोसोरसे बे जोबखांनायनि उनावहा बोसोरसे आरो जोंहा इण्डियान मिलिटारि एकाडेमि दं देरादुनावहा बेहाय फैनानै आरो बोसोरसेनि ओ बिदिबायदि ट्रेनिं लानांगौ जायो आरोना नोंथां औ आरो बेजोंनो नोंथां ओ बिनि उनावबो जों जेब्ला ग्रेजुवेसन खालामखांनायनि उनावहाय माने ओ जों बे माने डिग्रि ला खांनायनि उनावबो जों हाबनो हायो आरोना बेखौ डाइरेक्ट सि डि एस होनना बुङो सि डि एस एगजाम माने ओ सेन्ट्रेल डि डिपेन्स ओ सार्भिस बिदिनो आरोना सि डि एस एक्जाम होनना बुङो आरो नोंथां औ औ बेखौ ग्रेजुवेसन जानांगौ ओमफ्राय बेयोनि बैसोआ नैजि सेनिफ्राय लानानै नैजिबासिम खोमा
नैजिब्रै
औ नैजिब्रै नामा औ नैजिब्रै औ बेखौ फरायनांगौ जायो आरोना नोंथा अब्लानिया बेयाव पास जाबा ओ जोङो जोङो लिउटेन होनना बुङोना नोंथां लिउटेनेल मोनो आरोना औ बेबायदि आरो सिगां कमिसन जायो आरो ना अफिसारावहा बेंखौहा बेबायदि थ' बिनो दं आरो गोबां आथिखालाव आरो नुनो मोनो बिगियान लाना फरायग्राफ्रा बांसिन डक्ट थारफोर फरायनायखौ जों नुनो मोनो एम बि बि एस होनना बुङो जायखौ औ बेफोरबादि हाबो आरो बिदिनो इन्जिनियारिंआव थांनो थाखाय जोंहा बिटेक बा बि इ माने बेसेलर अफ टेक्न'लजि नङाबा बेसेलर अफ इन्जिनियारिं बेफोरबायदि जों फरायनायखौ खौ नुयो आरो बेनि थाखाय जोंहा गोबां फसंथान दं जेरै जोंहा भारतनि आ प्रजुक्ति बिद्या होनना बुंङो जायखौ खौ आइ आइ टि इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि औ बिदिनो आरो नेसनेल इन्स्टिटिउट टेक्न'लजि थायो मोनफा मोनफा रायजोआव मोनफा मोनफा थाखायो आरोना एन आइ टिफ्रा औ जोंनि आसामनिया जोंहा सिलचराव दङ नोंथां एन आइ टि सिलचर होनना बुङो औ बेफोरबादिखौ फरायनो हायो आरोना आरो हायोबा गोबां रोखोमनि आयदाफोर दं जेरै नोंथाङा आरो जोंहा एलेकट्रनिक बा मोब्लिबनि थाबाय आरो बि सिभिल इन्जिनियारिं थाबाय आरो कम्पिउटार साइन्सनि थाबाय मेकानिक केल थाबाय आरो पेट्रलियाम थाबाय नोंथाङा आरो फुड टेक्न'लजि गोबां रोखोमनि दं आरो
आरो बेजों लोगोसे एम बि बि एस जाय फरायो माने सिगां बिथांमोना बे सार्जारिनि फरायगोन बा जेनेरेल मेडिसिन बिदि आरोना आरो बिनि उनावबो स्पिलाइजेसन कर्स लायो माने एनडि बि एस जाखांनाय नङा मास्टार्स पि जिि खालामनायफ्रा मास्टार्स खालामग्राफ्रा सार्जारिनि खालामगोन सोरबा सोरबा अट'पेटिक्सनि खालामगोन सोरबायाबा गायनकलजिस्नि खामगोन बेबायदि आरो गोबां रोखोमनि दं आरो सोरबा पेटलजिनि खालामामगोन बेबायदि आरो नोंथां सोरबा रेडिअलजिनि खालामामगोन औ बेबायदि दं आरो ओ बेबायदि जोंहा गोबां रोखोमनि जों केरियारफोर बानायनो हायो जों फरायनायजों लोगोसे आरो औ नोंथां बिदिबा नोंथाङा बुंदो औ दे
नंगौ नोंथाङा जाखिनि मानि जोंनि केरियार काउन्सिलिं बा भारत हादरनि सिङाव थानाय नौ नौ नारिफोरा बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो हानायनि मोनथाय बेखौ जोबोद गुवारै आरो फारि फारि फोरमाय फोरमायबाय बे थारैनो मोनसे ओ आं सानो सावरायनो गोनां आयदा दा मिथिनो मोनबाय जोङो मा मा आयदा लानानै जोङो मेट्रिक पास जानायनि उननिफ्राय मोजां गोजौ थाखोआव जेरै खामानि मावनो थाखाय सुबिदा लानो हायो बा गावनि साननाय गावनि गोसोआव मोनसे मावनो लुबैनाय
नंगौ नोंथां।
औ मा नो थाखाय जोङो आथिखालाव बे समाव जोंओ मावनो बा फरायनायनि गेजेरजों मावनो हानायनि ओ गोहोखौ मोननो हायो आरो नङा होनबा नोंथां आङो दा समाव बेखौनो बुंगोन माने माखासे जै आथिखालाव नुनो मोनदों हिनजावसाफोरखौ
म समान मोनथाय हौवायानो जा हिनजावानो जा दा बे बेफोरबायदि बिथिङावबो जों नोजोर होयोबा आथिखालाव माने हौवा आरो हिनजाव सम बयबो जायनो कुवालिफाइ खालामनो हायो बिथांमोनहानो बेफोरनि सोलोंथाइ लानो हायो आरो आं दा बि बे खौसो बुंगोन माने जों नुनो मोन्दों बांसिनै जोंनि आसाम हादबसायाव ओ जेरै नार्सनि गोनां थिखौ बांसिनै नोजोर खालामदों एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा बे नार्स नि आनजादावबो जोङो मोनसे एन्ट्रेन्स लिरनांगौ जायो ए निएम जिनेमनि दा जुदि बेखौ औ
जि एन एम होन्ना बुङो
औ दा बे आयदाखौ जुदि सासे हिनजावसा फिसाया माबा खालामनानै साइन्स आयदायाव लानानै पिअ पास खालामोब्ला जोङो बे लाइनाव थांनो हायो जेराव सासे मानो होनबा जोंहा बेबायदि खामानि मावनो थाखाय जोबोद गोनां समाजाव मानो होनोबा जोंनि आथिखालावथ' नुनो मोनदों खोनानो मोनो खोनानो मोनो माने नुनो मोन्दों जोंनि भारतआवनो बांसिन सुबुं अनजिमा दङ आरो दा इयां नङा होमब्ला बे भारत हादरनि लाइमोनफोरा इयां जेब्ला जोङो टु थावजेन मथा मथि सिक्सटि बेबायदि सम सहैब्ला बुहुमावनो जोंनि बे माबायानो सुबुं अनजिमायानो अल्ड एज जाहैजोबगोन आरोना बैसोगोरा एज जाहैगोन बे समाव जोंनो मा नांगौ जायो बेफोरबायदिनो ट्रेटमेन्ट नङा होमबा लोमजानाय साजानाय जेरै नायनो थाखाय गोनां दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि माखासे आसाम हादाबसायाबो बेफोरबायदि कर्सखौ बांसिन नोजोर होनानै फरायनो खाबु होदों आरो फरायनो थाखाय जोङो सुबिदाखौ लानो हादों आरो नोंथां
नंगौ नोंथां।
औ। दा नै जोंहा माब्लाबानो समा फैलायबाय। रायज्लायबावनो सानब्लाबो जोंहा समनि आंखाल दा आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा दि जोंनि माखासे केरियार काउन्सिलिंनि सोमोन्दै जोबोद गुवारै आरो आरो गोथौयै फोरमायनानै होलांबाय आरो बेनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय दा बेखौ आं गोजोननायजों नोंथांनिसिम फिन आरोबाव आंनि अन्नाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबावबाय अब्ला जों बे समाव औ गोजोनबाय आरो दोनथ'दिनि
औ दे औ दोनथ'बाय दे नोंथां गोजोनथों औ